हेलौ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ खोनादोंना
औ
अ जोंना टपिकआ माखौ लानो? खोनादोंना
दावबायनायनि सायाव रायलायनोसै ना नोंथां?
औ
औ मोजां खोनादों दा नोंथाङा
खोनादों दे सोंनो हागोन
उम मोनसे जायगायाव दावबायनायनि गेजेरजों नोंथाङा मा मा सोलोंनो हायो होनना सानो बेनि फंनैसो बुंनो हागोन नामा
औ बुंनो हागोन जों दावबायनायनि गेजेरजों गोबां गियान आरजिनानै लिरनो हायो बाया जोंनि जिउनि थाखाय गोबां गोनांथि दावबायनायनि गेजेरजों जोङो बबेबा दाबसे जायगानि थांना थानायनि बागै जोङो मिथिनानै मोननो हायो
औ
लोगोसेनो बेयाव थानाय सुबुंफोरा माबायदि थांनानै थायो माबायदि आबाद मावो माबायदि संसारखौ दैदेनो बेनि बागै जों गोबां ओ गियान बुथुमनानै लानो हायो आरो गावनि जिउआव ओ बाहायनो थाखाय हायो आरो नोंथाङाबो दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां बेनो मोनसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला बिसोरनि रायलायनाय गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो गोदान गोदान नेम बायदिसिना बिसोरनि रायलायनायफोरखौ खौबो जोङो सोलोंनो हायो बिसोरो बोरै थायो बिसोरनि गाननाय जोमनाय बिसोरनि सिनायथिया माबायदि जों बेखौ मोजाङै नोजोर होनो हायो नायनो बा सोलोंनोबो हायो नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों
औ औ नोंथां आरो माबाफोर बुं नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि दावबायथावना जायगा दं नामा?
औ‌ दङ नोंथां गोबां जायगा दङ मोजां मोजां जायगा दङ बेरायथाव दावबायथाव बेफोरनि फारसे बायजो गोबां सोलोंनो गोनां गुबुन जायगायाव गुबुन जायगायाव थाङोबा गोबां रोखोमनि जाथि बा गोबां रोखोमनि राव लायरायग्रा लोगो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ
बेफोरनि रावफोरखौ जों सोलोंनो हायो। बिसोरो बोरै थायो बोरै जायो बिसोरनि
औ
बिसोर बोरै सोलियो बेखौ जों सोलोंबोनो हायो। ओ नोंथांनि ओनसोलाव बेफोर बायदि बेरायथावना माबाफोर मो से गोनां सोलोंथाव मोनसे जायगायाव थांनानै बेफोरबायदि जायगा दङ ना।
औ दङ जोंनि ओनदोलाव गोबां हाजो हाला दैमा दैसा ङ बेयाव थानाय जोङो जोंनि गोसोखौ गोजोनलाय होनो हायो। बेनि अनगायैबो जों हा जोंहा बेफोरबायदि बेरायथाव जायगा थानायनि थाखायनो गोबां मुलाम्फाबो जायो जोंनि जिउनि थांना थानायावनो
औ औ।
नोंथांनियाव आं मोनसे सोंथि
बिदिनो नोंथां आं सानो खोनायाखै नोंथां? औ आं सानो आरो जेनबा दा-दावबायनाया जोंनि जिउ खुंनायाव मोनसे गोनां होननानै। गोदान गोद दान जायगा दावबायनो हायोब्ला जोंनि गोसो फ्राबो गोजोन मोनो जायगाबो जोङो बेरायग्लांनो मोनो।
आं सानो आरो। ओ बेफोरबायदि सम लानानै दावबायनांगौ होननानै। नोंथाङा मा सानो?
आं सानोदि जोंनि फरायस दा बिथांमोना गावनि गोलोम बोथोरनि बन्द'नि समाव न'आव ओरैनो जिरायनानै थायालासे नो गुबन दाबसे जायगायाव थांनानै बेरायहैनांगौ आरो बिसोरनि बिसोरनि जानाय लोंनाय थानाय बायदि सिनानि सोमोन्दै जोङो गियान आरजिनानै लानांगौ बिसोरनि राव रायज्लायनायनि बागै जोंनि थांना थानायाव गोबां मदद होयो नाल बेफोरो बेनिखायनो जोङो जों फरायसा दा बिथांमोना बेफोरखौ सो सोलोंनानै लानांगौ लोगोसेनो जाय बिथांमोना बैसोगोरा बिथांमोनावबो गावनि बेस्थथाखौ गारनानैब्लाबो
औ नोंथां।
सम दिहुननानै बेरायनायखौ दावबायनायखौ लाखिनो नांगौ आरो। नोंथाङा बे बाथ्राखौ थार होननानै सानो ना?
औ सानो नोंथां थार। आरो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हाबावगोनना?
औ हागोन।
दावबायनायनि सोमोन्दै।
औ औ हागोन।
जों सुबुं माहारिया मा मा जायगायाव दावबायनो हायो? बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
दावबायनो होनोब्लाथ नोंथां जोङो गोबां जायगायावनो दावबायनांगौ होननानै आं सानो मानोना जोंनि मोनसे जायगानि बा मोनसे ओनसोलनिजों बै मोनसे ओनसोलनिजों गोरोब नेमखान्थि गाननाय जोमनाय रायलायनायफ्रा गासिबो एखे जाया गोरोबा नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बेखायनो जोङो बै बे मोनसे बेरायनो थाङोब्ला। मोजाङै बिसोरनि रावखौ बा बिनि बिसोरबो थानाय जायगाफोरखौ सोलोंनानै लानानै जोङो उनाव फिन खेब थांबावो बे गोरोबहैनो हागोन बायदियै सोलोंनो हायो सानो
औ नोंथां। बेनि अनगायैबो जोङो बिसोरनि आबाद मावनायनि नि बागै जोङो गियान आरजिनानै लाबोनो हायो नङा होमबा? बेनि उनाव जोंनि थांना थानाय बेयाव जोङो बाहायनो हायो आरोना?
औ हायो नोंथां।
अनगायैबो जोङो जारिमिनारि जायगाफोराव बेरायनानै गोदोनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय रायजो खुंनाय बायदि दिनि बा जोङो गियान आरजिनानै लानो हायो जारिमिनखौ मिथिनो हायो। जोंहा दावबायनायनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा मिथिनो गोनां दङ आरो
औ दङ नोंथां औ नंगौ नोंथां
जों सुबुं माहारिया
औ नोंथां दे बुं नोंथां
जों सुबुं माहारिया बांसिन गोजां बोथोरनि दावबायनायखौ बांसिन सिन सायख'यो आरो बेनि जाहोनखौ नोंथाङा बुंनानै होदो
औ मानो होनोब्ला नोंथां गोजां बोथोरनि समावहाय जोङो बोथोरजों लोगोसे बेरायोब्ला मोजां जायो जेनेबा गोजां बोथोर समावथ' जोङो थान्दा मोनो बा गानै जोमै बो जों मोजाङै बेरायनो हायो गरमाव ओमाय गरम बोथोर जोङो बेरायनो बा दावब जोङो मोजां मोना गोसोफ्राबो मोजां मोना नङा होमबा नों थां औ बेखायनो जोङो बायनायखौ लायो। गो बोथोर समावहाय लायोब्ला दावबायोब्ला मोजां होननानै आं सानो आरो। नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ। औ थाङा माबा सोंथि सोंबावनो हागोन
औ नोंथाङा मा मा बोथोराव दावबायथाव होननानै नोंथाङा सानो?
आंनि दावबायथाव बोथोर होननानै सानोब्ला बुङोब्ला उदां बोथोर उदां बोथोरखौ आङो जोबोर दावबायथाव होननानै सानो मानो होननानै बुङोब्ला बेवहाय बांद्राय गरमबो जाया बांद्राय गोजांनायबो जाया। बेवहाय सुबुङा गोसो बायदियै माने बेरायनो हायो बेवहाय बांद्राय उसुबिदा जों नुनो मोना।
औ नोंथां नंगौ।
सो बायदियै जायगा लायै जायगा थांनानै बेरायनानै गावनि गोसोखौ गोजोन होनो हायो जेरैहाय हाजोआरि ओनसोलाव बेरायनानै जोङो हाजोनि समायना समायना बिफां लाइफांखौ नायनानै बिनि दैमा दैसा अन्थाइ बायदिफोरखौ नायनानै गावबा गावनि सावगारि सेबखांनानै इयुननि थाखाय नेरसोन हिसाबै दोननो हायो। बा इयुनाव ओ दिन्थिनो थाखाय दोननो हायो गावनि गोसोआव मोनसे नेरसोन हिसाबै दोननो हायो बेनिखायनो उदां बोथोरा माने साबसिन होननानै आं सानो बेनि अन गाय बो
औ नोंथां नोंगौ।
जायगा लायै जायगा दैज्लां बोथोराव बेरायथावना जायगा थायो आरो गोजां बोथोराव बेरायथावना जायगा थायो। बेखौ जोङो बोथोर लायै बोथोर बेरायनांगौ जायो आरो
औ नोंथां नोंगौ नों बुंनाया सैथो।
औ
दे होमब्ला नोंथां दोनथ'नोसै ना?
दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै।
औ दे